औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ दङ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो दसे सम बै जोंनिया न'खरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनमोन नोंथां
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ बिदिनो जोंनिया न'खर बे गोदोनि न'खर एबा दानि न'खर जोङो ओयो गोबां ओ माने जोंनिया फारागथि नुनो मोनो गोदो जोंनिया न'खरफोराबो एफा जोङो मोजां नुवाखैमोन मोजां माने जेनेबा जोंनि जि दा न'खर नुनायफोर बेफोर जोंनिया समायना जोङो पाक्खाफोर एबा थिंफोरजों जोङो साजायना दोननायखौ नुनो मोनो। गोदोथ' जों बिदिनो थोरिनि न' एबा ना ना नारानि न'फोरावनो जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन। आया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमै न'खर जेनेबा दङ दा।
अ जों नि ओनसोलावथ' गोदोनिया माने गैबांलानो दा गोदान जेरै जोङो इथा सिमेन्थ बेफोर अन्थाइफोरजों बानायनाय टाइल्स होनानै लगायनायफोरखौ ज बांसिन नुनो मोन्दों आरो थिंफोरजों लुनायखौ औ औ बिब्दिनो जोङो गोदोनि समावथ' जोङो न' गंसेखौ लुनो थाखाय जोंङो रा थोरि हाग्रा औवा औवानि बेरा। बेबायदिनो दंफांनि खुन्था औवानि खुन था गायनानै नारा बेफ फोरखौ हानानै उखुमाव होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि न'आव होनोब्ला जोबोर मोजां मोजां जायोमोन आरो ओ बेबायदिनो अखा हानायफोरखौबो बांद्राय खोनाया अन्थाइ गोग्लैनायफोरखौबो खोनाया सिरि आरो गरम बोथोराव थान्दा जाहैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बे। बिदि नारानि न'ङाव नाथाय दानि समनि न'फोरावथ' बांद्रायानो एसि नङाब्ला फेन नङाब्ला थानाय नुनो हालि आरो मानोना थिंनि थिंनि बिदुङा जोङो साननि बिदुङा थिं नांनानै गरम जायोना? बेखौ ओ हरा ओ बेखौ हेंगारना होनानै गरम जायो आरो खानो हाया बेनिखायनो जोंना फेन एसिफोर नांथारगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो समाव मा मा बायदि मोनो न फोरा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बिदिनो। गोथोवथ' जोंनियाव दा दा जेरै कारेन्ट दङ बिदि कारेन्टबो गैयामोन। जोंनिया मोब्लिबफोरबो गैयामोन बे जोङो जोङो जेनेबा केरासिनफोर बे साथिफोरजों लेम्पफोरजोंनो जोङो ओ गोदो बिदिनो न'खरफोराव थानायखौ नुयोमोन दा बिदिखौ जोङो नुनो थांलिया। थेवबाबो जोङो बेखौ ओयो बुंनो थाङोब्ला न'खर गंसेयावथ' जोङो न'खर मोनसे सलायनो थाखाय जोंनिया गोबां जेनेबा आगजु जेबा मुवाफ फोरखौ नांगौ जायो। बैफोरखौ जोङो जेनेबा रांखावरि नङाबा बुथुमना लानो हाया बे रांखावरिखौ जोङो बुथुमना लानो थाखाय जोंनिया जेनेबा न'खराव जायफोर दङ बेफोर न'खरनि सुबुंफोरानो बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो बे खामानि मावनांगौ हिसा हिसाबै बुङोब्ला हौवाफोरखौनो गोबाङैनो आबादफोर मावनायखौबो नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो बेफार फालांगिफोर एबा बहाबा गोजानफोराव थांनानै कम्पानिफोराव खामानि मावहैनायखौबो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो न'खरफोराव जुदि ओ हिनजावफोरा जोंनिया साख्रिफोर मावाब्लाबाबो न'खरफोरावनो जेनेबा बिदिनो जोङो दाउ, अमा, बोरमा बायदिसिना फिसिनानैबो जोङो माने ओ रांखौ बुथुमनायखौ ओ नुनो मोनो आर' नोंथां। आरो बिदिनो जोंनियाथ' न' न' बुङोब्ला दानिया गोबांखौनो न'ख न'खौ जोङो दानिया बे थिंनि न'खौनो नुनो थाङो आरो गोदोनि बायदि जोङो न' थोरिनि न'खौ दानिया नुनोनो थांला बुंजायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिब्ला न'खर गंसे खुंनो थाखाय न'खराव माबैसा खामानिफोरखौ मावनायखौ नोंथाङा ओ नोंथांनि ओनसोलाव नुनो थाङो?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो न'खर गंसेखौ ओ जौगाहोनो बा सामलायलांनो थाखाय ओ माखासे न'नि खामानिफोरबो थायो। आरो सुबुं मानसिजों मानसि न'खरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै थ थानांगौ आरो बेबायदि गोरोबलनानै थायोब्ला जा नोङो गैयियानो जा बेफोरबायदि ओ गोरिब अबस्थायाव थाब्लाबो एसे अनलायनानै जाखिनि मावनांगौ खामानि बे खौ ज' ज'यैनो हेफाजाब होलायनानै मावलांबाय थायोब्ला एसे जौगालांनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समावथ' बांस ओरैनो जोंना सोलोंथायाबो खम बेबायदिनो ओ ओ माखासे साख्रि बाख्रि बेफोरबो खम। मोन आरो बांसिनैनो आबाद मावनायखौनो नुनो मोनोमोन नाथाय बांद्रायखौ नुवामोन आरो बांसिनैनो गोदोनि सुबुंफोरा जौ जुवा बेफोरजोंनो गफबनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होआलाबासिनो फाखर दा होना, रुवाथि, बखालि बेफोरबायदि दोनथिंनानै ओ गावसोरनि उदैखौ सुफुंनानै जाहोनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय दानि समाव जोङो दानि न'खरा बांसिनैनो ओ गावनि गथ'खौ जाखिनि रोंनांगौ जाखिनि सोलोंथाइ मोननांगौ बेफोरखौ गा माखासे कस्थ'नि गेजेरजोंबाबो ओ सोलोंथाइखौ होथारनो नाजादों आरो। ओ गावनि बिफा बिमा बिफाया जे दाहोना रुवाथि दोना लाबासिनो ओ फरायनायाव गोसो होनो होदों आरो। ओ गोदोनि समावथ' बांद्राय बेबायदि सोरखारि जेबो ओ ओ हेफाजाब मोनामोन नाथाय दानि समाव बांसिनैनो फरायसालिफोरावबो बांसिनैनो हेफाजाब मोननायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो जानायनिफ्राय गाननायनिफ्राय माखासे फरायनायनि ओ माखासे हेफाजाब फैसा राङारि अनसुंथाइ होनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो दानि न'खरफोरखौ एसे जौगानायखौबो नुनो मोनदों आरो।
औ
औ
नंगौ नों
ओ न'खर उम अ न'खर गंसेखौ सामलायनो थाखाय जोंनो बिगोमा नांगौ। बे बिगोमाया जुदि मोजांब्ला न'खरा गासिबो बिनि बायदि सोलियोब्ला ओ थाब जौगानायखौ नुनो मोनो आरो। औ नंगौ ओ नों थाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना जे ओ दानि समाव जोंनि बर' नखरनि सोलोंथाइ लानायफोरा माबायदि जौगाखांदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो गोदोथ‌' जोंनिया बिदि सोलोंथाइ लानायखौ जों गोबां खम नुयोमोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा नखर नखर जोंनिया बिदिनो जौ जुवाफोर जेनेबा लोंफबनानै आरो जौ जुवाफोर खायफा गेलेयो एबा जौ लों ङो बिदि लोंनानै माने थानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन सोलोंथाइनि फारसे एफा जोंनिया ओ रोंगौथिबो गैयामोन आरो जोङो लानोबो नागिरामोन आरो बेखौ दानिया बुंनो थाङोब्ला बेफोर जोंनिया न'खर न'खर गासैबो फरायनाय फोराव एबा सोलोंथाइ लानायाव न'खरफ्रोमबो माने जोंनिया थाङो फरायसालियाव बेदिनो बेदिनो जोंनिया माने दा जौगानाया एसे ओ बारायनो हमबाय न'खराव जोङो सोलोंथाइ थानायजों लोगोसे न'खराव जेनेबा नांलाय खमलायफोराबो खम जायो आरो गो ओ जोङो लोंनानै बायदिसिना थाबाथाय बांसिन जोंनिया नांलाय खमलाया था जायो आरो नांलाय खमलाय जाबाथ' जोंनिया बिदि जौगानायनि लामा फारसे फैया बे जोबस्रांनायनि फारसेसो फैयो बिदिनो जोंनिया दा आ सोलोंथाइजों गाव जि गियान आरजिबाय बैफोर गियानखौ लानानैनो जोंनिया न'खर फारसे जेनेबा फालांगि बायदिसिना मावनायफोराबो जोङो गोबां नुनो मोनबाय आरो बिदिनो जोङो न'खर फारस जे न'खरखौबो माने ओ जौगाहोनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनिया न'खराव बिदिनो गोदोर जेनेबा बिमा बिफाया जुदि मोजांब्लाथाय जोङो ओ जों मोजां उन्दै गथ'फोरखौ मोजां लामाथिं जोङो ओ दिन थिनो एबा जोङो लामाखौ दिन्थिनो हायोब्लाथाय जोंनि न'खरा मोजांसिन साबसिन जायो मानो होनबा दासिमबो जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो बायदि रोखोमनि जुवा जाय फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो लानानैनो बिदिनो उन्दै उन्दै गथ थ'फोरखौबो गफबनानै थानायखौ नुनो मोनो सोलोंथाइ लानायखौ एसे लानानैनो आद्रा खालामनानै जोङो बेफोराव नांफबनानै थानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बे न'खराव जोंनिया सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसो सोलावबो बिदि ओ नुयो नामा?
औ गोदोनि समावथ' बांसिसुबिनो बेफोरबायदिखौनो नुनो थाङोमोन। ज' ज' माखासे फुजा आरि होनायफोरावबो माखासे फोरबो फालिनायफोरावबो बेफोरावबो ज' ज'यैनो थानानै ओ गावबा गावनि जा ओ राजिनि उदै बेखौ सुफुंनो मोनबानो जायोमोन आरो नाथाय गथ'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ माबायदि होनांगौ माबायदि ओ माबायदि फरायसालियाव होबा मोजां जागोन गथ'आ माबायदि ओ फरायनो थिननांगौ बेफोरबायदि जेबो गैयामोन आरो गा माखासे गाव गावनो लोंनानै जानानै बि फोरबायदि थायोमोन आरो न'खरफोराव दावराव दावसि खालामनानै
औ नंगौ नोंथां थारैनो
समाव एसे खमखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जोंनि माखासे ओ सुबुंफोरानो एसे ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय फरायनायनि बिथिङाव आरो सोलोंथाइ। सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो बेफोर एसे जौगाबोनो हमदों आरो। बे गोदोनि समनि बायदि। बेफोरबायदि गुबुननि नखर नखर थांनानै लोंथिंनाय जाबथिंनाय बेफोरबायदि। जुवा गेलेनाय बेफोरो एसे खमायबोनो हमदों आरो।
औ नोंथां थारैनो।
ओम
बेफोर माने जोंनि स नख खरजों लोगोसे माने समाजफोरावबो जोंनिया बिदिनो ओ माने बियो गाज्रि गोहोम गोलैयो होन
औ औ ओ औ नंगौ सासेखौ नुनायावनो बेनि उनावबो बिदि जालांबाय थायो नालाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिनो
औ ओ एंगारनो हायोब्ला मोजाङानो आरो।
औ नंगौ थारैनो बेफोरखौ जोङो जेनेबा गोदोरफोरा जेनेबा नखरनि गोदोर रानजा। एबा गामिनि गोदोरानो जा बैसोर माने जोंनिया। ओ-नाजायोब्लाथाय बैफोरनिफ्राय जोङो ओ बैसोर गथफोरखौ जों मोजां खा
औ नो
औ नोंथां थारैनो जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथनोसै नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोनथों नोंथां।
अ
औ नारायनायखौ मोनो।